अ हेलौ नोंथां
ओ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों अ नोंथांआ दा बहा दं
होइ दं नै ओरैनो गामिआवनो जिरायलाबायनानै
आदसा ख'बरा माबोरै नोंथां
दंथ'यो मा होनो आरो गेजेरावनो बिदिनो नोंथांआलाय
आंबो दं नै न'आवनो
ओ
ओ नोंथां दायो ओ जाखांनायाथ' जाथ'वाखै दायो ओ नोंथांआ जाखांबाय
जायाखै संगासिनो नै ओरैनो
ओ होनबा माने नोंथांआ दा फ्रिआनो दं नामा
फ्रिआनो दंथ'यो दा ओरैनो
ओइ ओरैनो माने नोंसोरनिथिजाय जेनोबा दाथ' दैज्लां बोथोर ना
औ औ
बोथोरफ्रा माबादि सोलिगासिनो गायनाय फुनाय बेफोर खौ एसे फोरमायना होदों नोंथां नोंसोरनिखै माबोरै
औ बिदिब्ला नोंथांआ बुंग्रोना आं बुंग्रोनो
नोंथांआनो बुंगोरदो ओ नोंथां
आह बिदिनो दा दैज्लां बोथोर बथोरावथ' गायनाय फुनाय समाथ' जोंहा जानानै फैखायो बिदिनो
जों मेसें बोथोरावथ' जेबो इसेबां माने दैज्लांनि आबादखौ मावनो हाया जाहैबाय। दा जोंहा दैज्लाङाव दैज्लां सफैनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे माइ आबाद। बेनि अनगायैबो माखासे दैज्लां बोथोर बोथोराव मावग्रा आबादफोरखौ मावनाय जायो आरोना ओंखाय जेरै- जोंहा माइ आबादाथ' गाहाय आबाद महरै थाखाबाय। बेनि अनगायै एसे एनै बेनि अनगायै एसे एनै न'आव जादेरनो थाखाय जोंहा मैगं-मैला बायदिसिना मावदेरनायखौ नुनो मोनो। दा जोंहा बे दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला जोंहा बांसिनानो मावनायखौ नुयो। दा जेरै- माइ आबादा गाहाइ महरै थाबाय। बेनि अनगायै जोङो बानलु, आबाद बिदिनो आरो हालदै, हाइजें बेफोरखौबो जों मावनाय नुयो। मेसें बे बेफोर जाबाय हालदै हाइजें बानलुफोरा जाहैबाय बोरियाव मावनाय आबाद आरोना। बिदिनो दैज्लां बोथोरबाबो जोंहा दैयाव मावजानाय आबाद नङा। माइआल'सो जोंहा बांसिन दैयाव जानाय आबाद होननानै बुंजायो। आरो बिदिनो माइ आबाद माइ आबादखौहाय जोंहा गोबां रोखोम रोखोमै मावनाय नुसै आथिखालाव। जेरै- जों बुंनो हायो गोनोखो मुगाजों खारफानानै जोंहा गोदोनि समाव मा बायदि मावोमोन, आथिखालनि समाव माबायदि मावोमोन जोंहा गोबां फाराग जालांनो हमबाय गोदोनि समाव जोंहा मोसौजों हालेवनानै गायोमोन नङा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव नायोबा जोङो नुनो मोनो। ट्रेक्टर बिदिनो गोबां बायदिसिना आदबजों लानानै मावनायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै- जोंहा गोदोनि समाव आखाइजोंनो मोसौजोंनो हालेवनानै आखाइजोंनो माइफोरखौ गायनायखौ जों नुयोमोन।
औ नंगौ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव जोंहा माइ गायग्रा मेसिनबो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय। जेरै- माइ गोदोनि समाव मानसिफ्रा सानसेयाव बिगाथाम बिगाब्रै माइ गायनो हायोब्ला आथिखालाव ओंखारनाय माखासे बिगियानगिरिफोरजों दिहुनजानाय जि मेसिन बेफोरजों गायोब्ला जोंहा से घन्टा, नै घन्टायावनो गोदोनि समाव मावनाय सुबुं माहारिफ्रा गाव गावनो आखाइखौ फेहेरनानै मावनाय। बेफोरनि खामानिखौ आथिखालाव से नै घन्टायावनो सानसेनि खामानिखौ मावनो हानाय जानानै फैबाय।
बेनि अनगायैबो गोदोनि समाव जोंहा आखाइजों गायसे गायनानै माइफोरखौ आखाइजोंनो हानानै, मारा होनानै दिहुननायखौ जों नुयोमोन। नाथाय जों नुबाय जे आथिखालाव जोंहा माइ गायनायावबो मेचिनजोंनो गायो, हालेवनायावबो मेचिनजोंनो हालौवो, हानायावबो बो मेसिनजोंनो हायो, माइखौ मारा होनायावबो जोंहा मेचिनजोंनो मारा होयो। बेफोरखौ जों नुनो मोनबाय।
गोदोनि समावबाथ' जोंहा गोबां सम लायोमोन माने मोनसे बा बिदिनो बोथोर मोनसेनि माइ आबादखौ जोंङो माबा
मारा होनो थाखायबाबो हानो थाखायबाबो बा गायनो थाखायबाबो जोंहा गोबां गोबाव गोबाव सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बैफोर सम्पदखौ बासायनो हादों होननानै बुंनांगोन आरोना
औ नोंथां औ
बे बिथिंङाव नायोब्ला बियो मोननो हायो सुबुं माहारिया जोंहा गोदोनिफ्राय गोबां माने जौगानायाव फैदों होननानै जों बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जोंङो दैज्लांआव मावनाय जि माखासे बोथोर बै मावनाय आबाद खौ जोंहा दैज्लां बोथोराव माखासे माबानि समाव बोथोराबो मोजां जायोब्ला मोजांङैनो मोननो हायो नाथाय माब्लाबानि समाव जोंहा बोथोरा गाज्रि जानानै होयो नालाय बे समाव जोंहा माखा से गिनांगौबो जानानै फैयो आरोना आथि खालनि समावथ' जों गोबां माबानायखौ नुनो मोनसै बोथोरनि दसेनो गाज्रि जाब्रबनाय दसेनो मोजां जाब्रबनाय बिदिखौ जों नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलावथ' जों आं खोनानो मोनबाय दाख्लैनिफ्रायनो माने गोबां सारअन्थाइफोर गोलैलाबायनाय गोदोनि समावबा जोंहा इसेबां बिदि जायामोन होननानै आं नु सानो आरोना नुयोमोन जों उन्दै उन्दै समफ्रावबा नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबायदिे दैज्लां बोथोर खनसे जायागासेयावनो साब्रै साबा गाहाम मानसि थैनाय सारन्थाइनि गेजेरजों बेफोरखौ जों नुनो मोनसै
आदसा नोंथां नोंसिनि ओनसोलावबो बेबायदि जाथाया जाखांबाय नामा नोंथां
औ नोंथां दाख्लैसो आं थानाय ओनसोलावनो सानै साथाम साथामानो जादों साथाम मानसिनाव सार अन्थाइ नांनायखौ आं नुनो मोन्दों आरोना नाथाय मानसिया जेबो एसेबां जेबो जास्लाबाखिसै माने सि बिहुस जानानै उनाव थांखांफिननायखौ जों नुदों आरोना आं नुदों आरोखि
दा नोंथांमोनथिंबो दैज्लां बोथोर समाव माबोरै माबोरै जायो बोथोरफ्रा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
बोथोर आरो आबाद मावनायखौ आरो नोंथां दैज्लां बोथोरनि औ जोंनाबो बेनोसै आरो दैज्लां मेन मा होनो बेखौ बर'फोरनि गाहाय आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माइआनो जाहैबाय माइआनो जोंनि माइ आबादखौनो जोङो बांसिन मावखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो दासिम बो मावबोगासिनो ओ गुबुन हादरफ्राव गुबुन हादरफोराव जेनेबा बे ओ रुटि बायदिसिनाखौ जानानै थांनानै थायो जों नाथाय जोंनि आस सामावहाय बांसिन मे जोङो सावल माने माइखौनो जाखाबोगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ
बेबायदिनो जोंहा नोंथाङानो बुंबोखाबाय आथिखालाव माइ आबादखौ माबायदि गायो होननानै बुङोबा बांसिनानो ट्रेक्टर बाहायनानै गायनायखौ जोङो नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो हालौव मोसौजों हालौवनायखौ बेसेबां एसेबां नुनो मोनला आरो
औ औ
बेनिफ्रायहाय जोंहा नोंथां खाबायादि माइ मारा होनायफ्रावबो मेचिन नि जोहै जाजोबसै गासिबो बेफोर माने आथिखालाव माने ओनसोलायै ओनसोल गोबां माबा थांबाय आरो जेनेबा फैबाय आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि फै नोंथां जेरैबायदि फोरमायलांदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो आरो नोंथां आरो जोंनिखै दैज्लां बोथोराव आरो माखासे आबादखौ मावबावो माइनि अनग अनगायैबो जेरैहाय जोंना जानो थाखाय आरो लोगोसे रां एसे खरसा मोननो थाखाय फाननो थाखायबो गायो बर'फ्रा जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगंफोरनि मादाव दं जोंहा जेरैहाय जोगोनार दं बेनिफ्रायहाय ओरैहाय खुमब्रा गायो बेनिफ्राय जिंखा बेनिफ्राय बे बहलफोरखौ गायो आरो बेनिफ्रायहाय थाइबें खांख्रिखला बेबायदिनो आरो मैथा मैथायाथ' थाखायोनो बर'फोरन नङा होमबा बयनिबो नङ मैथायाबो मोनसे बर'फोरनि गोथाव जाग्रा बेनिफ्रायहाय हाइजें बानलु बानलुखौबो गायो जोंनिख्रइबो नोंथां होनोमबा बिदिनो हालदै बेबायदिनो आरोनिफ्रायहाय बेबायदिनो भिन्दिफोरखौबो गायसै आरो आथिखालाव
बिदिब्ला होमबा नोंथां बैफोर बै बैफोर आबाद मावनायफोरखौ बोथोरफ्रा जेबो खहा खालामा नोथां खालामा नामा नोंथांमोननिथिं
बोथोराथ' बिदिनोसै नोंथां नै दायोथ'नो जोबोद अखा हागासिनो माने दुब्लि फोथारफ्रा माने एसे लोमसावनानै दं माइ गायनायफ्रा माने लोमसावजोबनानै दं जोंनिख इसिबां खरान जाया माने जोंनिथिं नोंथां दैज्लाङाव माने एखेबारे बोसोरफ्रोमबो माने अखाया बांसिन हायो जोंनिखि नोंथां
औ औ
बेबायदिनो अखा हानायनि गेजेरजोंनो मालाबा माइफ्रा बहाबा मा होनो बेखौ दलहानि माइआ जेनेबा माखासे बुखारलांजायो आरो दैबानाजों फैनानै दैबाना बायदि जानानै दुब्लिनिफ्राय मोजां जाया आरो माइआ बेबायदिनो एसे एनै खहा जानायखौ जों नुनो मोनो बोथोरजों खोनला नोंथां नोंथां
खोनादों खोनादों
आरो बेबायदिनो बोथोरा जाहैबाय बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव अखाया बांसिन हायो ओमफ्राय बेबायदिनो सम सम बेबायदिनो बोसोराव खेबा खेबनै बेबायदिनो ओ गोदो माने खरान जाबोनायखौबो नुनो मोनो आरो।
अ नोंथांमोनसिं बिदिनो दैज्लां बोथोर समाव जेनेबा दााबायदि बोथोर समाव गोदोनि समफ्रावबो बा आथिखालनि समफ्रावबो खनसेबो बानाफोर जाफेरबायाखै नामा?
माने एसेबां माने लोमसावजोबनाय नामा नोंथां जेनेबा न'फोर सोरनिबो सिफायलायनायदि। बेफोरबायदि सोंदों नामा नोंथाङा?
औ औ जेनेबा एसेबां गिदिरद्रायबो नङाबाबो माने मैगं आबाद बा माइ आबादफोरखौ खस्थ' माबा खालामनाय।
आं सिगाङनो बुंलांखाबाय नोंथां जेनेबा मैगंफोरखौथ' इसेबां माने मैगंफोरा इसेबां मैगं थाइगंफोरा इसेबां बेबायदि दै उसिफावलायलायनाय माने दै बाना जाया आरो जेनेबा नोंथां। जोंना दुब्लि फोथाराव थानाय जेनेबा बान्दो बायला बान्दो जेनेबा बेफोरो माथावरिफ्रा बायनानैहाय दै अखा हानायनि गेजेरजों दैया बुरजा जाबाय नालाय लाखिनो हायिनि थाखाय बायबोनानै बे दुब्लि बारिनि माइफोरखौहाय एसे खुरखारनानै लाङो आरो आरो लोगोसे बेबायदिनो दैया दै अखा हाबाय थाबाथ' बे दैया माइखौहाय खोबनानै लायो नालाय फुरानो। बेयाव फ्राय अब्ला माइआ गाज्रि जालाङो आरो सेवलांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिखै। खोनादोना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों एसेबां गिदिर होनबाथ' गिदिर बाना जानानै आबादफोरखौ लस खालामाखैना होमबा नोंथां?
ओहो बेबायदि इसिबां बेबायदि लस खालामनायखौ मोना आरो। बेबायदिनो बेनिफ्रायहाय सप्तासे बा बेबायदिनो दस दिनहालागै थायो आरो सम सम बे दै फोरा बेबायदिनो। बेनिफ्राय आं रानलांजोबफिनो बेबायदिनो गाव हारसिंनो नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाथ' हाजो जायगा खोमाना नोंथां बिनिखायनो अखा हाबाय थायो।
अ जोंनिखै बेबायदिनो इसिबांबो हाजोआबो इसेबां खाथि नङा माने।
औ।
अब्लाबो थेवब्लाबो माने हायो अखाया माने बिफां लाइफां एसे दंथयो आरोना जोंनिखै।
औ औ।
बेनिखायनो आरो।
बिदिनो नोंथां बोथोरा बिदि बिफां लाइफां थायोब्लासो समायो आरो मोजां जायो आबहावाफ्राबो।
दे बिदिब्ला नोंथां। जोंना समाबो जानानै फैबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे जासिगोन दे नोंथां समाबो जाबाय नालाय जोंहा।
दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ जागोन दे औ दे। आदा